नोंथां
औ खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों ओ नोंथाङा नोंथाङा दायो फ्रि दङ ना?
औ नों दङ नोंथां।
औ नोंथाङा जुदि फ्रिब्ला आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो नानै हरनाय जादोंमोन आरो नोंथां
औ हागोन नोंथां
औ। दा जोङो अब्ला माखासे जोंनि बर'नि ना दोरोङारि जानाय ओंख्रिफोरनि सायावनो एसे रायज्लायनोसै नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां
औ ओ आं फोथायो नोंहा बेबायदिनो जोंनि बर'नि जानाय माखासे ओंख्रिफोरनि सायाव गोबां माने मिनथिनाय थानो हागौ ओंखायनो आं नोंथांनिफ्राय मिनथिनो लुबैगोन आरो जुदिबा नोंथांमोननि जायगायाव बर'नि ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथ' जोंनियावथ' बिदिनो अनला नारजि मेवा बेफोरनो सबाय खारै बेफोरनो नङा होम बा? दा नोंथांमोननि जायगायाव बेफोरनि गेजेरावनो फायजासिननाय बर'नि जि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला बर' न'खरफ्राव बा नोंसोरनि ओनसोलाव हाबा माबा माबि बेबायदिनो फोरबोफ्राव सोलिसिननाय बर'नि ओंख्रि होनोबा माखौ नोंथाङा
औ नंगौ नंगौ नोंथां औ जोंनि ओनसोलाव आरो बिदिनो सावरि बादालि बिदि हाबा आरिफोराव होयो होमबला अनला जायनि लाइनि अनला लाइनि अनलायाव बिदिनो ना फि सारलनानै होयो बा गारलानानै होयो। ना फिसाखौ थिग बिदिनो जोङो अ जोङो मा होनो सबायाइजों खारै सबायाइ खारै जेरै जोङो सबायखौ जोङो साम'जों जायोबा बांसिन खहाब गोनां होननानै गोबाङानो जोङो सबायखौ जोङो साम'जों बांसिन जानाय जायो लोगोसे दाउ अमा जोंबो जों सबायाइ बेदरखौ सबायाइखौ जानाय जायो थिग बिदिनो जों नार्जि अमा नारजि अमायाबथ' जोंनि बर'नि एंगार हायो नङा होमबा थिग बेबायदिनो जोङो ना फाम नाफामाथ' जोंनि बेराद गोदोनिफ्रायनो जेनेबा जाबोनाय जोङो खायद' बर'फ्रा बेखौ नाफामखौ गावनि आखाइजोंनो बा नायनानै जों जायो। थिग बिदिनो जोङो आ आबाद मावनानैबो जों दिनै गोबां आदारखौ जों जायो जेरै खुमब्राखौ जोङो अनला जायो जेनेबा हांसोजों जेनेबा खुमब्राजों जायोब्ला जोङो गोसोखौ बिराद गोजोन नाङो गोदोनि बोराय बुरैफोराबो हांसो जों खुमब्राजों जानायखौ माने थावसिन मोनो आरो। बिदिनो जोङो दोरोङारि जानाय होननानै बुङोब्लाथ' जोङो बायदिसिना मिथिंगानिफ्राय मोननाय जायखौ जोङो खारं बिबार। बेफोरखौबो जों बर'फोरा जायो नङा होमबा नोंथां लोगोसे ओ।
बिदिनो जोङो मानामुनि जोंनि थाखाय जोबोर मोजां उदि माना मुनि जायोब्ला। उदै गाहाम थायो होननानै जोङो। आबै आबौमोनासो जोङो खोन्थाबोदोंमोन सल' बाथाफोराव। थिग बिदिनो जोङो माना मुनि। जायो बिनो सिब्रु जायो दाथ' दैज्लां बोथोर जोङो सिब्रुखौ जों दुब्लि फोथाराव मोननो थाङो आरो दायो गोबांनो बेजों लोगोसे जोङो ओ ओ सब मेवा जायखौ जोङो औवा होनो नङा होम्बा बेखौबो‌ जोङो सबायजों सोंनानै जोङो खारैखौ लानानै जायो आरो आरो लोगोसे जोङो ओ सबायखो माने ओ साम'खौ जोङो खायसे जोङो जोगोनारफोरजोंबो जानायखौ नुयो जों नङा होमबा। आथिखालावथ' जों बर'फोरा गोबां आबादखौनो जोङो दायो दैज्लां बोथोराव बांसिन बांसिन मोनो मेसें बोथोरनिख्रोय जोंङो दैजां बोथोराव बांसिन जोङो आबाद फिथाइ सामथाइ बेजेत तेबोल्सफोरखो जोङो बारा मोननाय जायो आरो नङा होम्बा नोंथां अ' अब्ला जोङो जों बिदिनो जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननायलो होननानै बुङोबा जों खारं बिबारजों लोगोसे जोङो उम ओफाय गाम्बारि बिबारखौबो जों गोदो जाबोननो मोन्दों उन्दै समाव आथिखालावथ' जोङो जानाय जाला बारा बिदिनो जोङो खान्थाल खान्थालखौबो जोङो ओंख्रिबो जायो गोथांबो जायो जों फोमोननानैबो जायो नङा होमबा नोंथां? बिदिनो आरो मिथिंगानिफ्राय मोननाय होननानै बुङोब्ला जोङो थास' आ दाथ' दैज्लां बोथोर थास' बिबारखौ जोङो अमा बेदरजों जाबोला जोबोर खहाब गोनां जायो आरो माने बिराद बिनि सारादा बिराद गोथ थाव आरो अमाजों आरो थास' बिथ'खौ जों नागोरजों बा ना गोथ थांजों गारलानानै जायो आरो थास'नि बे माने आथें नङा होमबा थास' आथेंखौ दायो जोङो दैज्लां बोथ बोथोराव मोननाय ना गोरलै ना फिसाफोरजों जोङो गारलानानै जायो नङा होम्बा। थास' आथिंबो जोबोद गो थाव बिदिनो थास'नि बेदराबो जोबोद गोथाव जोंनि थाखाय नाजों संना जायोब्ला। अब्ला आं नोंथांनियाव मोनसे खोथाखौ सोंनो सानदों नोंथां। औ खारैखौहाय नोंसोरनि थिं नोंसोरनि ओनसोलावहाय बोरैहाय बानायनानै जायो खारै ओंख्रिखौ?
आटस्सा। ओ नोंगौ नोंथां थारैनो माने जोंनि बर'नि बेफोर माने जायफ्रा जोंनि बर' हारिमुनि गुबै जानाय होनोबाथ' बे अन्ला खारै नार्जि बिदिनो अमा सबाइ खारै बिदि नङा होम्बा नाथाय बेफोर गासैबो ओं ख्रियानो मा खारै नोंथां बुंनाय खारैखौ होनांगौ जायो आरो बेयाव नङा बा अब्लासो ख्रैया गोथाव महर गोनां बा एसे रिमोनला बेफोरबायदि जागोन आरो। खारै होबासो दा बे खारैखौनो आं मा माबोरै जोंनिथिं बानायो आं नोंथांनो एसे फोरमायनो सानबाय माने औ खारैखौ जोंनिथिं एक्सुेलि गुबुन गुबुन मानसिफ्रा गुबुन गुबुन बानायो थालिरफोर फोरनिबो बानायो जों गामियाव। बो नुबाय थालिरफोरनि बानाय नाथाय जोंनि न'खराव जोंहाबो खारै जायो हिसाबै बेफोर ओंख्रिफोरखौ संनानै जायो हिसाबै माने जोंनि बिमायानो माने न'आव नों बानायनाय जायो आरो खारैखौ जेन'बा ओ माने बेखौ थालिर बिफांनिखौ जोंनिया बानायनाय जाया जोंनिया बानायो माने न'आवनो एसे आबादफोर फोनाय जायो नालाय जाय आबादनिफ्राय खारै खौ माखासे आबादफोरनिफ्राय खारैखौ बानायनो हायो नालाय हांगार सावनानै बेफोर आबादफोरानो जाबाय जेरै सबाय हायाव फोनाय सबाय बेनि साबाफोरखौबो सावो नालाय आरो बेनिफ्राय बेसर बेसरखौबो सावनानै बिदिनो खारै बानायो नाथाय सबायाइनिखौनो मोजांसिन होननानै बुङो आरो मानसिफ्रा खारैखौ। दा जोंहाबो बिदिनो बे सबायाइ साबाखौनो सावनानै माने हांगारखौ बुथुमनानै बेनिफ्राय दैजों एसे सोमनानै बेखौ गथा गथा महराव माने खननानै दोननाय जायो आरो बे खारदैखौ आरो जेब्लानाखि खे अबेबा माबा मोनसे मालाबा खारदै होनो गोनां ओंख्रिबो सङोबाथाय माने बेखौ होयो आरोखि आरो बेखौ होनायनि प्रसेस जाहैबाय माने बेखौ मा खालामनांगौ। माने जेला ओंख्रि संगोन ना खारदै गोनां जानाय ओंख्रि संगोन अब्ला बेनि सिगांनो माने बेखौ मोजां माने मोनसे दैफोर होनानै बेखौ सरफिननाय जायो आरो माने बेखौथ' गथा महर। एसे गोरान महरैसो। माने उथा महराव खालामना दोननाय जादोंमोन नालाय। दा बेखौ दै होनानै। सरनाय जायो आरो बेखौ सरनो थाखाय जोंनिया न'आवथ' माने दाथ' गोबां मानसिनाव नुनो मोना नाथाय जोंनि न'आव बे नालेंखल फिथाइनि नालेंखर फिथाइ गोराननि बै सायावनि फलथा बे गोरा थायोना जायखौ बे बिगुरखौ सैबोला सिङावहाय गोरा मोनसे नालेंखरनिया थायो बेखौ मोजां एरख'नाय बेखौ मोनसे गुदुं खालामनाय जाया बै खर'थिंगाया नालेंफोरनिया मेगन बायदि। गुदुं थाखायोना बेयो हारसिंनो गब्लंनाय जाखायो बे गोरानिफ्रायबो दा बेखौ मोजांथार दोननानै लादों आरो। जोंहा आरो बेयावनो होनानै एसे जिगाबफोर होयो जिगाबखौ एसे रोजा। फोर होनानै माने बे जेन' खारैआ बे हांगारा हांगारैनो गलांफिनि बायदि माने एसे फिल्टार जानाय बायदि एसे मोजां दै गस्र' हैनाय बायदि बेयाव सायाव दै लुबाय थानानै हांगार माने बेयाव सिङाव एसे बाला फोरबो होयो बेनिफ्राय सा सिनथाराव माने जिगाब थायो आरो। जाया बाला फोरखौ एसे हमथानानै लाखिजोबो बेफोरबायदि आरोखि। मैला मैथाखौ गासैखौबो हमथानानै लाखिजोबो दा बिदिनो खालामो नाथाय आंहा थिखालाव नुदों सोरबा सोरबा मा खालामदों बे जायहा जोंहा निउस पेपार थायोना
औ।
बे निउस पेपारखौबो होनानै सरनायखौ आं नुबावदों आरो नोंथां माने माने बेफोरबायदि बुस्थु बै नालेंखलनि नांगौ बायदि बै थख्राफ्राथ' गैला नालाय मोननो थांला दा बिसोर मा खालामदों गामलाफ्रावनो बे मथा जानाय बे खारैखौ दोननानै माने दैल' लुनानै दोनो आरो ओमफ्राय बे लेखाखौ गांथाम ना गांब्रै जाबोथाय बिदि रोजा जाबो आरो। जेब्ला बे लेखाया लासैनो सिबाय बै सिङाव मोजाङा थांगोन आरोखि। नाथाय आं सोरनिफ्रायबा सोरनिफ्रायबा खोनाबाय माने बेफोरबायदि खालामनाया लेखा फोराव बिदि खालामनाया माने गाज्रि होननानै बुंदों आरो बिथांमोना थारैनो माने बैयाव माखासे केमिकेल थायो। माखासे फ्रिनथारनि माखासे खरफोर लिरनाय थायो बेफोरथ' दै नाङोबा गुगानाय जायो नालाय नों
औ औ। औ बेफोरनिफ्राय जोङो सांग्रां जाना थानाया मोजां आरो नोंथां औ नोंथां बुंनायाबो थिगानो। जोंनि जेनेबा जानायाथ' जों गोबां आदारखौनो जायो नङा होमबा जोङो जानायनिफ्रायनो गोबां बेमार आजार जोंनियाव साफियो नङा होमबा बेखायनो जों बेफोरखौ जोङो जोथोन लानायाबो मोजां आरो जोंनि थाखाय। नङा होमबा खारैखौ जोङो जानाया बांद्राय जानायाबो जोंनि देहानि थाखाय खुद फथि होननानै जों मिथिखायो नङा होमबा नोंथां जुदि बांद्राय जायोब्ला जोंनि ब्रेन दाल जायो होननानै गोबां मानसियानो फोथायो बेखायनो जानो हागौ जोंनि ट्राइबेल फा एसे ब्रेना दालमाल जानांगौ मानोना जोंनि मानसिफोरा खारै बारा जायो नङा होमबा गुबुन हारिनि मानसिफोरा खारै ओं ओंख्रि बारा जाया नङा होमबा जोङो खारैखौ जोङो गावगायनो बानायो नोंथाङा बुंबाय थालिरजों सोरबा बनायो बेसर साबाजों सोरबा सबायनि साबाजों नङा हबा बिदिनो गोबां रोखै जों खारैखौ जोङो बानायो बेखायनो जानांगौ बेफोरो खम बुस्थुआबो बांद्राय जोंनि देहानि थाखाय गोनांथिबो नङााखोमा होननानै सान फ्लाङो आरो आं जोङो जेनेबा सप्तायाव खनसे जानाय खननै जानाया जेबो नङा नङा
औ माने आं बिदि सानो आरो नोंथां माने खारै खामानिया माने माखासे बैसोरखौ आं माखासे बाहायनाय खोनादों होनोबा
औ
फोरा मोदोम गिदिर गिदिर बिसोरनि मोदोमखौबो लै होनो हायो होननानै माने आं खोनालायबावदों आरो खारैनि खामानिखौ बांद्राय जायोबा औ एसे सि जानायफ्रा एसे खमायो नाथाय औ नोङो बेखौ माने नोंनि सरासनस्रा माबा मोनसे नोङो बियामफोर खालामनानै खमाय होनाया साबसिन ना खारै जानानै खमायनाय
बे खारै जानाया बांसिन गाज्रि जोंनि देहानि थाखाय आरो जों बेखौ देहायाव खारै खारै जानानै जुदि मोदोम खमायनाया बे बांसिन गाज्रि जोंनि देहानि थाखाय नोङो देहा गदुं जादोंबा नोङो खारनानैबो एक्सारसाइस खालामनानैबो नोङो देहाखौ गुफुं खालामनो हायो आरो अब्ला नों जोंना समाबो लावबाय जोंनि सावरायनांगौ बेखिनोयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
नानै जोबोर गोजोन्नाय मोनबाय आसा खालामदों उनाव आरोबाव साबसिन जों रायलायबावनो